औ औ आं दा नों थांजों दसे सम रायलायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ
औ आं दा नोंथांजों जोंनि बे ओ जोंनि ओ बर' बिमा माहारिफोरा जे दाव अमा खां फिनानै ओ जिउ खांदों दा बेफोरनि सायाव एसे सावरायलायनो नोंथांजों नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ मोजां नोंथां मोजां आयदा मोजां आयदानि सायाव सावरायदों नोंथाङा जागोन आं रेडि
औ नोंथां दा आं बेखौनो ओ सोंग्रोनो सानदों नोंथांनाव नोंथांनि ओनसोलाव दा जोंनि बिमा माहारिफोरा माबायदि जिउ खाङो एसे बुंना होनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां थारैनो ओ मोनसे न'खरखौ फोथांनो थाखाय जोंनो रांखान्थिनि गोनां जायो आरो बे रांखान्थिखौ जोङो गुबुन गुबुन खामानि मावनानै एबा गुबुन गुबुन बेफार फालांगि एबा साख्रि बाख्रि मावनानै आबाद मावनानै जोङो रांखान्थिखौ जगायनानै लायो आरो बिदिनो जोङो गाव गावनि न'खरखौ दाफुंलाङो एबा गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो सुफुंनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां सैथो नोंगौ
थिग थिग बिदिनो जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव आइजोफोरा ओ माबोरै रां खामायो एबा रां आरजियो एबा रां आरजिनानै न'खरखौ बोरै ओ फोथांनानै लाखियो एबा खुंलाङो नों थांनि आयदाया जाहैबाय दाउ दाउफोर फिसिनानै नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नंगौ नंगौ
देनो नंगौ जोंनि एलेकायाव एबा जोंनि गासै बर' माहारिनि गेजेराव होनब्लाबो बांद्रायनाय नङा बिथांमोना बिथांमोना ओ न'खरजों न'खरनि खामानिजों मावनाय मावलांनायजों लोगोसे गावसोरनि थाइसे थाइनै गोनांथि जानाय एबा न'खराव गोनांथि जानाय थाखा फैसाखौ दाउ अमानि गेजेरजों दिहुननानै लायो। बे थारैनो सैथो आरो गावनि गावनि गथ'फोरनो गथ'फोरनो गोनांथि जानायाव लेखा फरा बायदिसिना गोनांथि जानायफ्राव बिथांमोना दाउ अमा फिसिनानैनो ओ गावनि गथ'फोर खौ लेखा फरायाव आंखालाव सुंथायो एबा हेफाजाब होयो।
नोंगौ नोंथां।
आथिखालनि जिहेथु ओ गोनोखोआरि मुगाजोंबो बेखौ दाउ अमा फिसिनायखौ जों लांनो हायो मानो होनबा ओ जिहेथु बिगिनारि बिगियानारि आयदाजों जोङो दाउ अमाखौ फिसिनाय नुनो मोनो जेरावनाखि जोङो ओ मोनसे सम दङ दाउ अमाखौ फिसिबाबो दाउ अमानि बेमारफोर सफैयो नाथाय बै बेमारफोरनि सौ फैनायाव जोङो जोङो माखासे बिनि सोमोन्दै मिथिखानानै एबा बेमारनि सोमोन्दै संदाननानै जोङो बेयाव मेडिसिनफोर होयोब्ला बै फिसिजानाय दाउ अमाफ्रा खहा जायालासिनो थैयालासिनो जोंनो नांगौ रोखोमनि जोंनो मुलाम्फाखौ होयो आरो नोंथां
नोंगौ नोंथां सैथो।
जोङो बेबायदि हिसाबाव जों दा जेसेबांनाखि मिथियो गोनांथि जानायफोरखौ जोङो ओ जेरावनाखि जोङो डक्टरजों थांनानै जायखौ बुङो बेटेनारिन बेफोराव जों सुलु लालायनानै जोङो गोबां दाउ अमानि मेडिसिनफोरखौ लाबोनो हायो एबा दाउ अमाया बोरै हथादै देरो बिनिबो जों ओ सुलुं मोननो हायो।
नोंगस नोंथांस
थां दाउ अमा फिसिनानै जौगादों एबा गोनांथि जानाय आंखाल जानायफोरखौ सुफुंनानै लानो हादों। दा नोंथाङा बिनि गेजेराव नोंथांनि थफ बिनि सायाव आरो मा मा फोरमायलांबावनो सानो बेखौ आं नेनानै थाबाय।
आं बेखौनो फोरमायनो सानदों नोंथां जेरै ओ जोंनि ओनसोलावबो जोंनि बिमा माहारिफोरा आइजो माहारिया बेबायदिनो गोबां जिउ खुङो। न'खरखौ बिसोरो बे बिथांमोना दैदेनो बेफोरजोंनो। जेरै दाउ फि नानै अमा फिसिनानै बोरमा मोसौ
थारैनो थारैनो नोंथां।
दा गोबां नुबाय ओ आथिखालाव जोङो गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय। सिगां समफोराव जों जेरै बेफोरबायदिख जोंनि बिमा माहारिफोरखौ बेफोरबायदिखौ ओ बेफोरबायदि फालांगि खालामनायखौ खम नुयोमोन। नाथाय दा गोबां नुनो मोन सै
नोंग।
ओ माना ओ बे बे ओ मुगाया बास दावराव जेननानै थानाङा औ जेसेबांनाखि नोङो फालांगि बा बेफोरबायदि खामानि मावनानै रा
नोंगौ
न'खराबो सान्थि थागोन रुफा थानाय जाहोना दा जोंनि गामियावबो गोबां दंदे बेफोरबायदि बेफोरबायदिया दा जोंनि असे आंनि असे बिमायाबो आंखौ बिदिनो फेदेरबोदों फोलाव-फोलावबोदों जेरै दाउ फिसिनानै अमा फिसिनानै बोरमा फिसिनानै आंनि फरायनाय स समावहाय आंनि जेला फैयो रांखान्थियारि आंनि जेंना नुजाथिदोंमोन आंनि फरायसालियाव सोलोंथाइ लानाय समाव। औ। बे समावहाय जोंनि आइआ आंखौ दाउ अमा फिनानै ओ फोरों दों आरो आंनि रांखान्थियारि जेंना नुजा नायाव। जेरै एडमिसन लानो हानाय बिजाब बायनाय बेफोराव आंखौ गोबां औ नोंथां दा ओ आथिखालनि आइजोफोरखौ आं बेखायनो दा
हेल' नोंथां नंगौ नोंथां। हेल' नोंथां। खोनादों नोंथाङा? हेल'।